हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय खोनाबाय।
औ नोंथाङा दा औ नोंथाङा दा फ्रि सम दंना?
औ औ सम दङ औ।
अ नोंथाङा सम दंब्ला जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायजागोन ना नोंथां?
औ औ सावरायजागोन नोंथां औ।
अ अब्ला जोंङो बर'नि ओंख्रि बे आयदानि सायाव एसे सावरायनि गिबियावनो नोंथाङा बर'नि ओंख्रि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोलाय नोंथां।
औ ओ ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बर'आव माने गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ। जेरै अनलानि ओंख्रि ओ अमा दाउ बेदर अमा दाउ बेदर अमा नारजि ओ अनला दाउ बेदर समाय सबायाइजों साम'जों ओमफ्राय थालिर फस्ला ना मैस्था बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ नाफामफोर बिदिनो गोबां रोखोमनि ओं ओंख्रिफोरखौ जोंङो जानाय जायो। ओमफ्राय हाग्रा बंग्रानिबो जाबावो जेरै- थालिर औ मा होनगोन थास' बिथं, थास' बिसं, थास' बिबार, थास' आथिं ओमफ्राय लेमबा मानामुनि बेफोरबायदि आरोना गोबां रोखोमनि ओ ओंख्रिफोरखौ जोंङो जानायखौ नुनो मोनो ओ बर' बर'नि माबाफोराव
औ नंगौ
गिबियावनो आंङो मुंदांखा बर'नि अनलानि अनला मे मैगंनि सायाव ओंख्रिनि सायाव आङो एसे बुंना होनिसै आरो नोंथां
औ नोंथां जागोन।
औ अब्ला जोंङो अनला ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे गोबां ओ माने गासिबो मोनथिजोबो आरोना अनला ओंख्रिखौ माने बर'आव अनला ओंख्रिया माने मोनसे मुंदांखा ओंख्रि हिसाबै ओ गासिबो मिथियो आरो बे अनलाखौ जोंङो संनो थाखाय औ गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगौ मायरंखौ जोंङो ओमफ्राय सुग्रोना लाग्रोनांगौ सुग्रोनायनि उनाव जों जोंहा औ खेरखायाव माने सुग्रोबा सुग्रोबाय सुग्रोखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ फोराननाय जायो फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गोरान जायो अब्ला बेनि उनाव जोंङो बेखौ ओ दिंखिफोराव लांनानै देयो बा वालफोराव देयो बा ग्राइन्दाराव गुन्दै खालामनाय बेखौ नुनो मोनो माने बेखौ जोंङो गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव बेदरफोर दंङब्ला जोंङो बेखौ माने बेदरखौ बियावनो फ्राय खालामग्रोना लानांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव जोंङो बे अनलाखौ अन गुन्दैखौ जेब्ला ओ बेदराव दै होखांनानै ओ दसे जि मिनिट बा पन्द्र' मिनिटसोनि उनाव गोदौ गोदौ ओ गोदौनायाव ग्लब ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों बेखौ ओ अन गुन्दैखौ होनांगौ आरोना बे माबायाव बेदराव अब्ला जोङो बेखौ होखांनायनि उनाव ओ औ गारबाजों एरबाय थानांगौ जाहाथे बे अन गुन्दैया माने लद्रा-लद्राबो थायोना बियो जाहाथे गुन्दै मिक्स जाजोबो इनि थाखाय जोंङो एरबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय जो औ ओमफ्राय एरै एरैनो जेब्ला बियो माने ओ मोजां जायो ओ बिदिनो जोंहा अनला ओंख्रियाव मोननाय जासिगोन आरोना इदिनो जोंनिया अन ओंख्रिखौ ओ जानाय जासिगोन इखौनो जोंङो गोबां माने गासै सुबुंफोराबो जानाय जायो माने बर'फोरा आरोना ओमफाय जों बिखौ ओ गोबांङै माबानाय जायो ओमफ्राय आं बिनि अनगा होनबावसै मोनसे ओ
औ
मोनसे ओंख्रिनि सायाव जे जोहा ओ एर आरो अनलाया माने गोबां रोखोमनि दंङ जेरै ओ औवा मेवानि अनला थाइगिर अनला खोमा बिबारनि अनला मोदोमफुल बिबारनि अनला गोबां रोखोमनि ओमफ्राय बिनि अनगा आङो मोनसे ओंख्रिनि सायाव बुंबायसै इनो जाबाय ओ हाग्रा बंग्रानि ओंख्रि। हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिखौ बुंनोसै आरो आं जोंनि ओनसोलथिं जानाय जेरै थास स' बिबार ओ थास' बिबार। थास' बिबार ओमफ्राय दाउ बेदर बेबायदि संनाय आरो ओ जेब्ला जोङो थास' बिबारखौ संनो नागिरो अब्ला जोङो थास'खौ जोङो खानानै लायदो बिबारखौ अब्ला बिनि उनाव जोङो जेब्ला खाना लायो जोङो जायोना ओंखायनो बिदै जानाय जायो जहलै अब्ला जोङो बेखौ ओ बेदरफोर ओ दाउ बेदर बा अमा बेदरजों संनाय जायो। ट' जोङो बेदरफोर लायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला जोङो खा थास'खौबो खाना लायबाय। अब्ला जों बेखौ ओ हासिगोन आरोना मोजाङै हानानै लाग्रोसिगोन खेरखाफोराव ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो जेब्ला बेदरखौ जोङो ओ मोजाङै सुनानै सेरो अब्ला जोङो बिदिनो ओ बेखौबो होफाजाबसिगोन आर ना उनाव। जेनेबा दै होनायनि उनाव ओमफ्राय जों बिदिनो बे माबाखौ औ। बिदिनो माने संनाय जायो आरोना बे थास' बिबार दाउ बेदरखौबो। होमबा आं बिसेयावनो बुंनानै फोजोबसै ओमफ्राय नोंथाङा आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जानाय मा मा रोखोमनि ओंख्रि जायो आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे मुंदांखा नोंथां मिथिनाय ओंख्रिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो। नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ थार सैथो नोंथां। नोंथाङा जा बुंदों बे जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियावबो बर' गामियाव बे ओंख्रिफोरा सोलियो नोंगौ बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय जेरै नारजि अमा थास' बिबार, अनला, नाफाम, लाथा एम्फौ मैस्था, खांख्राइ, साम' बेफोर गाससिबो जों बर'नि ओंख्रि। होननानै मिथियो बेबायदिनोहाय आङो बर'नि ओंख्रि नाफाम नाफामखौहाय माबायदिहाय बानायो? बेनि सोमोन्दै आंहा जा रोंगौथि दङ बेखौ फोरमायनि जोंना फाम बानायनो थाख फाय गिबियावनो जोंनो नानि गोनांथि जों नाखौ फुख्रि बा बिलो फोरनिफ्राय हमनानै लाबोनो हायो। बा जोङो बेफारिफोरनिफ्रायबो बायनानै लाबोनानै गिबियावनो नाखौ जों सायनानै सुनानै सान्दुङावहाय जों फोरानग्रोननानै लानांगोन नाखौ। बिनि उनावहाय जोंहा नाफाम देनो थाखाय थास' स' गोसोमनि बुगानि गोनांथि जायो जों थास'खौबो नागिरनानै हानानै बेखौ फिसा फिसा हानानै जों बेखौ फोरानग्रोनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय जेब्ला नाया रानो अब्लाहाय बे खौ जोङो ज' खालामनानै दिंखि बा जों थफसि बेफोर बायदियावहाय जों बेखौ देनानै लो देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ बेनि उनावहाय जों बेखौ गथा गथा लारुफोरबायायदि सिथुमनानै सान जों बेखौ सान्दुङाव होनना दोननाय नुनो मोनो मानो सान्दुङाव होनो होननानै होनानै दोनो होननानै बुङोब्ला जोंहा जेन इसे गोरा जायो बेयो जेन दांबानो जेन लासै गुब्रुलाङा मानो होनोब्ला जोंहा बेखौ गोबां समसिम समसिम जानो थाखाय भैयाम बा थेमाफोराव सोनानै दोननायखौ खौ जों नुनो मोनो।
बेनि उनावहाय बेखौ देखांनानै जाखांनायनि उनावहाय नाफामखौ मा बादिहाय सङोबा बानायो होननानै बुंब्ला जों नाफामखौ संनो थाखाय गिबियावनो जों अरदाबाव सारायखौ जाननानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेहाय थाव एसे होनानै साराया दुङोब्ला बेवहाय जा जानो होनो गोनां सामब्राम बानलु बेफोरखौ जों देनानै होयो। बेनि उनावहाय जोंङ नाफामखौ होनानै एसे एरो एरखांनायनि उनावहाय जोङो बेवहाय दैखौ लुसननानै होन खौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय रखाव बे जोङो खारदै खारदैखौ होनानै जा दैखौ गोदौ होनोनानै दैया रानोब्ला जोङो जाखिनि नांगौ जानो बेनि अनुमानखौ लानानै जों बेखौ खांनानै जानो हायो बेबायदिनो जोंहाु बर'नि ओंख्रि जेरै खेरा दाफिनि माथिगाल दा बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंहा जबोोर मोजां सावस्रि देहाफोरा मोजाङै थायो मानो होनोब्ला होनना बुङोब्ला दानिजों बायनानै जानाय ओंख्रिफ्राथ' गोबां रासायनारि हासार ह हासार बाहायनाय जेरै पटास बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि हासार बाहानायनाय जोङो जुदि ओंख्रिखौ जेरै मथिेगाल दा खियार गाफिनि बा बर'नि बायदि बेबायदि ओंख्रिफोरखौ जों नायिर हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरखौ जों ननायागिरना जायोब्ला जोंहा देहाया एसेबां खहा जायो होननानै आं साना बेबायदिनो जोंहा बर'नि ओंख्रिफोरखौ जेरै बर'निनो गिदिर गोिदिर रेस्टुरेन्ट हटेल बा बर' नङाबाबो गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बेफोरबायदियावहाय जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ आइटेम हिसाबै लाखियो जेरै नारजि अमा नाफाम खांख्राइ बाथोन लाथा एम्फौ बेफोरखौहाय जों दानिया गोबां हटेल बा रेस्टुरेन्ट फोरावनो नुनो मोनसै बेबायदिनो गुबुन हारिनिफोराबो जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ दानिया जों जानायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' जोंखौ हारिनिफोरा मुगैयोमोन बा नेवसियोमोन एसे मानो होनना बुङोब्ला जोंखौ नाफाम जायोब्ला बिसोर बुङोमोन गेसाव गोफोनखौनो जायो होननानै आरो खांख्राय खांख्राय जायोबालायनो मेलेम रानो बेफोरबायाददि होननानै गुबुन हारिनिफोरा जोंखौ गोग्लैसोनानै थानाय हारि होननानै गोदो जोंनि जानाय ओंख्रिफोरखौ मुगैनाय जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव गुबुन हारिफोरखौबो जोङो बांसिनखौनो जोंनि ओंख्रि खौ जादावनानै जा जोंनि ओंख्रिफोराव गोथावथि बेखौ बिथांमोनाबो मोनदांनानै दानिया हटेल बा रेस्टुरेन्ट फोरावबो ब ओंख्रि नारजि अमा लाथा खांख्राइ नाफाम बेफोरखौ जों दानिया गोबां बिबांनि जानायखौ नुनो मोनसै बेबायदियैनो जोङो बर'नि ओंख्रिफोरखौ जानांगौ बर'नि ओंख्रिफोरखौ जोङो जायाब्ला मोनसे समाव बर'नि ओंख्रिरिया मा बे खौबो जोङो सिनाय महरै खोन्थानो हानाय नङा बेनि थाखायनो जों जानांगौ गेजेर गेजेरानि ओंख्रिफोरखौबो ना खांख्राय साम' बे बे खौबोथ' दानिया गोबां गोबांनि मोननो थांला अब्लाबो जोङो जा मोनो बेफोरखौ जानांगौ आरो बर'नि सिनायथि महरै लाखिनांगौ होननानै आं सानो सानो आरो नोंथां औ जोंहाथ' समाबो थगायथां नोंथांनिफ्रायबोाख्रिनि सोमोन्दै गोबां मोनथिनो मोनबाय दिनैनो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां जागोन दे होमबा गोजोनथों औ औ